हेलौ
हेलौ नोंथां
औ नोंथां औ नोंथांनिसिम सानजौफु समनि गाहाम हाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथां
औ नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि लानानै फैदोंमोन नोंथाङा जुदि फ्रि दंबा
औ नोंथां
औ ओ नोंथाङा एसे बैसागुनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन
ओ बैसागु होनो थांब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखायो नङा होमबा
औ
बैसागुआ रंजानायनि फोरबो होनना
औ औ नोंगौ
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो बे बैसागुखौ गोदो गोदायनि फ्रायनो माने फालिबोगासिनो दङ आरो ओमफ्राय दासिमबो फालिबोबाय फालिबाय दङो फालियो दासिमबो ओमफफ्राय जोङो बे बैसागोखौ माने गोदो दानसेहालागै खुंनायखौ नुयोमोन आरो
औ औ नंगौ
ओमफाय दा आथिखालाव माने सान्सनि हालागै ल खुंनायखौ नुनो मोनो
औ औ नोंगौ
औ नोंथां ओमफाय जोङो बे बैसागुखौ सैथ्र अखाफोरनि जोबनाय साननिफ्राय बैसाग अखाफोर फोरनि स्नि अक्ट'सिम माने बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोननाय। जायो आरो औ नोंथां। ओमफ्राय जोङो सैथ्र अखाफोरनि जोबनाय सानाव माने बयबो मानसिफोरा। लाव फान्थाव हानानै हालदै गोथां। देग्लिनानै माने मोसौनो ओ मोसौखौ माने बिदि फोनो आरो फोननानै औ ओमफ्रायो गलिनिफ्राय लाना थाङो होननानै मोसौ बोरमाफोरखो दैमा- दैसा जा हाखर बा फुख्रिफोराव लाना थाङो थांनानै ओमफ्राय थुखैयो आरो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय थुखैनानै थुखैनाय समाव जों माने मेथाइ खननाय जायो। ओम नोंथांङा बे मेथाइखौ मिथिगौ ना? औ नोंथां बे मेथाइ
औ बिदिनो औ औ खोनादों।
औ नोंथां नोंथांङा मेथाइखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा?
मेथाइखौथ' आं ओरै खननानै खोन्थानो हानाय नंङा आंङो। थेवबाबो मिथिगौ आंङो ओ बेनि उनावनो माने बेनि खानसे बेनि उनावनो जोंनि मानसिनि बैसागुख जायो नंङा होमबा?
औ नों
मानसिनि बेयावसो जों बैसागुनि से खालार जायो आरो।
औ।
बेयाव जों गदोरफोरखौ खुलुमनाय गोदोरफोरनिफ्राय ओमफाय बोर लानाय जोंनाथ' बर'फोरा जों बाथौ दुमनाया फोरखौबो नुनो मोनो खायसे खायसे न'खरफोराव बाथौ दुमनाय बिदिनो ओ ओम बिदिनो गामिफोराव जमा जमा फुजा होनाय। बैसागु होनबा थ' जोंना गासिबो दुखु दाहाखौ गारनानै माने बोसोराव खनसे रंजानाय गथ' गथायाइ बोराय-बुरै गासैबो ज' ज' बयनिबो न'खराव माने एसे बेरायनो थांनाय बा माबा माबि जानाय खाना जानाय बिदिखौ नुनो मोनो आरो।
औ नोंथां। ओमफ्राय जोंङो माने मोसौ थुखैनायाव खननाय मेथाइआ ओरैबादि आरो ना?
बुंदो औ।
औ नोंथां लाव जा फान्थाव जा ओमफाय बोसोर बोसोर ए एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर। नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर। बिमा गायदे बादि दा जा ओमफफ्राय बिफा बलद बादि जा होननाय मेथाइ खनो आरो।
औ औ।
औ ओमफफ्राय जोङो मोसौफोरखौ बेबादिनो थुखैनाय थुखैखांनायनि उनाव माने उदांङै हगारना होनाय जायो। औ नोंथां बेनि उनाव मोनायाव मोसौनि थाखाय माने फागा गोदान बावनाय जायो आरो।
औ औ नंगौ।
औ नोंथां ओमफाय जोंङो मोसौ। उम मोसौ गलिफोराव ओ दिग्लि लेवा ओमफाय ओ दिग्लि लेवा ओमफाय रायदों बिजौ मोखोना बिबार बायदिफोरखो माने बुथुमनानै ओ लाव फान थावनि माला सुनानै ओ उखुमफोराव थुना दोनो आरो।
अ अ नंगौ
बानामनानै बा माला बानामना औ नोंथां उम
औ
ओमफाय बेनि उनाव जोंङो ओ मोसौनि थुखैखांनायनि अखानायनि फायसो माने मानसिनि बैसागु जागायो होननानै हमनाय जायो आरो।
औ ओमबासो बैसागुनि से थि खालार जाहैबाय आरो औ
औ नंगौ नोंथां ओमफाय बैसागु होननो थांब्ला जों बयबो मिथिगौ ओ बेयो रंजानायनि देरसिन फोरबो आरो।
औ
औ बे बैसागुआव ओ सफैब्लानो माने बोराय बेन्थ' ओ गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला बयनिबो गोसोआ माने रंजा खाङो आरो औ ओमफाय रंजानायजोंनो माने ओ खाम सिफुं जथा ओ सेर्जा थरखा गंगोना ओ जाबख्रिं लानानै माने ओ बैसागुनि बायदि मेथाइ खननानै माने ज' ज' गामि दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे गामिसिम मोसानो थाङो आरो औ ओमफाय मोसानो थाङो थांनानै ओमफाय जायनि न'वाव मोसायो ओ बे न खरनि बिगोमाया माने मोसाग्राफोरनो ओ माइरं बा फैसा जेखि जाया मानोे हरा मानो ओ बेखो माने आजावनानै लाना फैयो आरो मो साग्राफोरा औ ओमफाय लाना फैनानै ओ बेखौ ओ ज' दोनथुमो आरो।
औ
औ ओमफ्राय दोनथुमनानै उनावहाय ओ ज'नो बैसागु जोबब्लाथाय ओ बेखौ फाननानै माइरंफोरखौ फाननानै बा ओ मायबा मोनसे मुवा बायनानै जमानो जायो आरो खाना जायो।
अ नंगौ औ
बिदिनो जोंना बयबो बैसागु होनबा ओ गोजाम ओ गोजाम माने गाननाय जोमनायफोरखौ गाना गोदान गोदान माने माने बयबो बोसोराव खनसे गाननो लुुबैयो ओमबा जोंना बर'फ्रा गोत बैसागुआव दखना गाननानै गामसा गाननानै माने गोदान गोदान बिदि थानायखौ नुनो मोनो आरो। जों औ औ
ओ ओमफाय बैसागुआव माने ओ बर'फोरा बायदि मेगंफोरबो जायो आरो।
औ जोंनाथ' खोनानो औ खोनानो मोननायावथ' जोंना ओ एकस' एकथा जेनेबा मैगं जानांगौ बेमार आजार हामो बे फोरबायदि होननाय खो
औ बेराम आजार हामो होननानै फोथायो आरो। बैसागु समाव मैगंफोर जाबाथाय
औ
औ ओमफाय बायदि जायो आरो गोखाबो जायो ओं गोबाब गोखै बायदि माने मैगंफोरखोनो जायो आरो बुथुमनानै।
औ औ नंगौ
औ जेरैबादि ओ बेसर दाबा थाराय गाजलि रायदों बिजौ ओमफाय लाफा सायख' खार' खान्दाय बिजौ ओ बुरि थख न माइसन्द्रि सिब्रु थारा ओमफाय दोंस्रेम दिं खिया बेफोर माने मैगंफोरखौ जायो होननानै ओ जायो होना साननाय जायो आरो।
औ आरो बेखिनि टाइमवथ' जों थालिर फस्लाखौबो जानायखौ नुनो मोनो। आरो आरो बैसागुआवथ' जोंना औ
ओ खान्थाल थाइजौखौबो माने गोरलैफोरखौ हाफाना होनानै
औ नंगौ नंगौ आरो बैसागु बो थोराव माने बैसागु दानाव जोंना माने गामि गामि मोनसे फुजा लानाय जायोना गासैबो गामियावनो मोनसे मोदाय होखारनाय फुजा। बिदि हाबा दुल बिथिफोरखौ होनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ ओमफ्राय जोङो बैसागोआव माने बायदि प्रग्रामफोरबो लानाय नुयो आरो गुबुन गुबुन जायगाफोराव।
औ
औ नोंथांनि ओनसोलावबो लायो जानांगौ?
औ औ नंगौ।
औ
बायदिसिना खेला होयो। गथ' गथाइफोरखौ गेलेनो होयो आरो हाबा जानाय हिन्जाव फोरखौ आइजोफोरखौबो गेलेनायखौ नुनो मोनो।
औ खारनाय खेला काबादि खेला दिरुंबोनाय। ओमफाय लोगोसेनो एन्टारटेनमेन्टनि थाखाय माने मोसानाय रंजा जानाय बाजानायफोरखौबो होनाय जायो आरो ओमफाय औ बिदिनो ओमफ्राय बैसागु समाव ओ बावखुंग्रि हाजोआवबो माने बर'नि फाव खुंगुगिफोर जेरै ओ एक्टर एक्ट्रिसफोरखौबो माने ओ नुनो मोननाय जायोबा मेथाइ खननो बा मोसानाय औ
औ जोंनि मोनसे फोथायनाय बावखुंग्रि हाजोआ माने बावखुंग्रि हाजोआव गाखोबा जोंनि साननायफोरा जाफुंगोन होननानै जोंनि बर'फोरनि औ मोनसे बर'फोरनि फेस्टिभोल आरो बावखुंग्रिया गोबां माने आथिखालावथ' गोबां माने पपुलार जाबाय बयबो नायनो थाङो। गोजान गोजाननि मानसिफ्रा
औ
गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बे बावखुंग्रि हाजोआव गा खोनायखो नुनो मोनो आरो जों।
औ ओमफाय बैसागुआव माने गोदो रंजानाय आरो आथिखालनि रंजानाया ए से सोलायनो हमदो आरो।
औ नंगौ।
औ गोदो माने औ गोदो माने ओ खाम सिफुं जथा लानानै बयबो माने जमा जमा मोसायोमोन।
ओमफाय आथि आथिखालाव इफोरो माने एसे खमायलांनो हमबाय जिहेथु दा डिजिटेल मुगा नालाय। ओ खायसेया ओ बक्स लानानैबो मोसायो आरो। आथिखालाव औ ओमफ्राय बैसागु मोसानायाव ओ मानसिफ्रा रंजानायजोंनो माने ओ जौफोरबो लोङो आरो। बैसागु समाव माने सबनिबो नखराव जौआ थाखायो आरो
औ औ जों बर'फोरनि नखरावथ बेफोर संनाय जाखायो आरो बैसागुनि थाखाय
औ
बिदिनो माने बे फोरबायदि आथिखालाव माने इदि लोंना जानानै मोसानानैबो माने एसे ओ गाज्रि खोनायो आरो एसे गाज्रि खोनाजायो गुबुनफोरजों एसे बुंजायो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ बिबदिब्ला नोंथां ओ जोंहा समा औ जानानै फैबाय
औ नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां खायसे मिथियै बाथ्राखौ मोनथि नो मोननाय जाबाय
औ नोंथां ओ आसा खालामो ओ जोङो ओ आरोबाव गुबुन आयदाफोरनि सायावबो माने मोजाङै सावराय
औ औ औ गोजोन्थों